हेलौ औ दासो। खोनादों उम। ओ मा मावदों? दालाय?
आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
अ होमबा अ उम उम उम रायलाय जागोन ना होमबा?
औ रायलाय जागोन दे
अ होमबा दिनैयोहाय दा जोङो ओ मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागुनि जोङो बागै रायलायनो दे इदिब्लाहाय उम जोङो थ' बैसागुखौ बर' जानानै खुङो बेनि फ्रायहाय जोङो जोङो मा ब्ला मोसौनि बैसागुखौ जोङो फालिनाय जायो आरो मा बायदि फालिनाय जायो मिथिगौ बा एसे खोन्थाना होदो दे आंनो हेलौ
औ औ खोनादों दे।
ओ दे होमबा आंनो एसे खोन्थाना होदो
फार्स्टआवनो आङो बा गिबियावनो आङो मोसौ बैसागोनि सोमोन्दै एसे नोंथांनो फोरमायनानै होग्रोनोसै होमबा ना
औ दे।
दे बिदिबा मोसौ सागु होनोब्ला जोङो सैथो दाननि जोबथा खालारखौ जोङो मैसा-मोसौनि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा।
उम
फाय जोङो मोसौ खौ‌ खाय मोसौनि बैस सागुखौ फालिनो थाखाय जोङो ओ बेहाय जा जगार खालामनांगौ बेखौ जोङो सानसे सिगाङावनो जगार खालामनानै लाग्रोनांगौ जे मोसौ थुखैनायाव मा मा बेसाद नांगौ बेफोरखौ जोङो गावबा गावनो बबेनिफायबा दखानफोनि बेनिफ्राय सोरानि न'निफ्राय दङ' ब्ला बे मुवाफोरखौ जों लाबोनानै सानसे सिगांनो रेडि खालामना नानै बा जगार खालाम दोननांगौ आरो बेफोराव मुवा नांगौ गायो होनबाथाय जोङो बेयाव मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो नांगौ जाहैबाय लाव बेनि उनाव फान्थाव बेनि उनाव हालदै बेनि उनाव दिगिलिथि होननाय दंफां मोनसे दंफां बेनि उनाव खाराय होननाय दङ बेबो मोनसे दं दंफाङानो जाहैबाय लाबोनांगौ। मोसौ थुखैनायाव बेखौ नांगौ जायो नालाय बेखायनो
ओम
बेयाव जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाबोनानै दोनफै खानांगौ
औ
बेनो जोङो सानसे सिगां बेखौ गासैखौ जगार खालामजोबनानै दोनखानांगौ जायो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जायो। खानायैहाय बेनि उनाव जोङो बेनो ज' खालामनाय गासै गासैबो मुवाफोरखौ जयै लाबोजोबनानै मोनसे जायगायाव
औ
बथावा बेफोरखौ जों गथ' गायनो होला नालाय बे जों बा सिगांङावनो हाफिनानै लाग्रोनांगौ जायो जाथे बेखौ जोङो मा होनो माला जोंनि दरखं मोखाङाव इसिंनि दरखौ मोखाङावनो जा बा थानायनि बाथौनि जोंनि बै मनडाबावनो जा बेफोरबायदियाव मोनसे मोनसे मालाखौ आलायनानै होनाय जायो। बै मोसौनि बैसागु खालि
ओम ओ
थाखाय बेफोरखौ जगार खालामनायखौ जोङो गासिखौबो मा होनो हाफ्ले जोबनानै लानांगौ आरो गासैबो मुवा बेसादखौनो बै मालायाव जोङो सुनो हायो। आरो बेफोरखौ जों फार्स्टावनो माला सुनो थाखाय औवानि मा होनो आरं खाथि जिरनानै औवानि आरं खाथिखौ लाबोनानैसो बै मालाखौ सुनाय जायो। माबा बेखौ जोङो जानला मोनला जोङो जेबो दि रुंफोरजों बेफोरबायदि मा ला सुनाय जाया। बेफोरबायदिनो। जोङो गोथां औवाबाखौ दाननानैसो। आरं खाथि जिरनानैसो बै माला खौ जों थुनाय जायो।
औ।
जायनिफ्रायनो जों फालिबोनाय जा मोसौनि बैसागु बेखौ जों जा नुबो दों बेखौ आङो एसे एसे मोनथिनायखौ नोंथांनो फोरमाय नाय जाबाय बेनि उनाव आरोहाय थुखैनो लांबाथाय दैमा दैसायावसो थुखैयो नङा होमबा?
औ औ। नोंथांनि फनखौ आवाजखौ बांद्राय मोजां खोनायाखै आङो ओमफ्रायहाय एसे मोजां जायगायाव थादो दे।
औ दे
औ खोनाबाय दे।
औ दे। ओ मोसौ थुखैनो समाव जों जा जगार खालामदोंमोन।
ओं।
उम